हेल'
अ खोनादोंना?
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
औ दा जों बर'फोरनि बैसागु रंजानाय बेनि सायाव सावरायनोसै।
औ
खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा बर'फोरनि बैसागुनि रंजानाय होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायो। बै बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे गिदिर रंजाथाइ फोरबो।
उम
बेखौ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। जोंनि बर'फोरा मिथिंगायारि माबा थासारिजों गोरोबफ्लेनाय हारि। बेखायनो बांसिनानो आबाद मावनानै जायो। बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनथाम रोखोमनि होनजायो बैसागुखौ बे कातिक गासा मागो दमासि आरो रंजालि बैसागु बेबो बैसागुनि सिङावनो हाबो।
उम आरो जोंहा बेहाय मा होनो माखासे दामग्रा देग्राफोरबो
औ औ बेखौ जोङो बैसाग बैसागखालि दामग्रा देग्रा लानानै रंजायो बर'निनो खाम सिफुं जथा खावां जथा बेफोरखौ लानानै। गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै।
उम।
आरो बावहाय बर'फोरनि हारिमु। गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय थानाय बेफोर गासिबो बेरखांजोबो आरो।
उम। आरो जों औ
हेलौ। खोनाबायना?
जों मोसानायबो जायो आरो जों खोनादोना?
औ औ।
औ खोनादों उम औ मोसौ मोसौ थुखैनाय जायो। जों बेयाव मोजाङै मोसानानै सिंजारि लानानै जों मोसानाय जायो आरो जोंहा बेखौ माने माखासे दामग्रा दुग्रा आइजें लानानै ओं खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै जों मोसायो आरो न'खर न'खर हाबनानै जों माइरं लानानै खांनानै जों पिकनिक बायदिसिनाबो जानाय जायो आरो।
औ। गोदो उम बैसागुखौ दानसेहालागै खुंनाय जोङो खोनानो मोनोमोन। सिगांनि मा-मानसिफोरनिफ्राय। दाथ' बैसागुखौ जोंनिया आथिखालाव आरो ना स्नि सानसिमल' खुंनाय जों नुनो मोनो। आरो‌ बैसागुनि स्नि सानखालि जोंनिया मोनसे बर'फोरनिया गोथौ फोथायनाय दङ। बेनो जाब
औ